खोनादों नोंथां?
ओं खोनादों खोनादों नोंथाङालाय?
मोजाङै मोजाङैनो खोनादों ना?
औ औ आंथ' मोजाङैनो खोनादों नोंथाङालाय
अ आं मोजाङैनो खोनादों दहाय खनसे औ ओरैनो दं आङो जिरायनानै नै
उ
गरमखाय लामायाव जिरायना दं ओरैनो खोनादों हेल' हेल' खोनायाखै नामा हेल' हेल' हेल' खोनायाखै नामा आं माथो खोनाफैयाखै नोंनिखौ हेल' खोनादोंना खोनायाखै आं माथो खोनाफैयाखै नोंनिखौ हेल' हेल' खोनायाखै नामा नोङो हेलौ खोनागोना खोनायाखै हेल' हेलौ